ओइद नोंनाव प्रब्लेम दंमोन नांलै एसे गोरोन्थिया नोंनाव दंमोनदां आं नोंनाव दं बादि मोनदों दे गोरोन्थिखौ आग्ला आंना खेननै गोजो बेखार जाबायना।
खेबनै गोजो जायाखै।
नंगौ आंना जिनिफ्राय जिसे थांदों डाइरेक्ट आरो गु जि जिसे मोनथामल' लस जादों।
मोनथाम लस जाबाय बाब बिराद दुखुनांथाव जाबाय
गैला आंहा संसारानो माजों जाबावनांगौ जाखो
बेथ' जेबो नङा र
जाबायना आंना
ए बिदि जाबाथाय माबा जायोना बेसेना
उम बेसेना माने नोंहा जेनेबा जागोन जानायालाय इसेया खिन्थु थेवब्लाबो ओमफ्राय बिसि-बिदिया डाइरेक्ट बिसा मालाय माबाखागोन नायनानैसो माबाखागोन खालामखागोन ना बिनिखायनो आरो। ओमफ्राय दालाय माथो खालामगासिनो दं।
जा बिदिनोलै नै जिरेदला बायनानै दं। अखाबो हाहां बोरैबा गोलोमबो नागिरो बोरैबा गुसुबो
ओमफ्राय आथिं आंना बुलाजोब्बायलै मारै जाखो बुनायावसो नांसिनबाय थायोब्रा बाथुआबो जोलुराबो
जे जायगायाव दालां दानां सानो बे जायगायावसो नांखायो
उम फाग्लासो आसुरित मोनो आं मा हिसाबै बिदि नांनो हायो लागा जोंबा दा सिफ्रु गौसोमोन आं दहाय जोलुरखौनो मासथिनि ओमफाय बिदिनोलै बे सेलाय लायनाया बेयावनो बोरैबा गोरैबि सिखला बायनायाव नांनायालाय आमफ्राय गैया दसेयावना बे जायगायावनो दाबलसो जाबाय साइद बो खाथियाव जाजोब्बाय
खाथि मलमफोरबो गैया नामा नालाबायना ला
ओम मलमाथ गैला नोंनो फोजोब जोब्बाय हलनानै
बे जों हामालै बै मोनसे दंमोन ना फ्रेब फ्रेब साग्राया
बेबो गैलाना बुस्थुआबो
नोंनो सारजोबबाय बैजों थ जाया बे गन्थं
ओइ माथो आखायाव बोरैबा बोरैबि लिरनाय थाबा खाफालाव माबा साख्रि मोनलाय लाङोनोलै बैदि बोरैबा बोरैबि लिरनाय थायोना नै आंना दा आखायाव ओरै ए स्टाइल दङ माबा स्टाइल लिरनाय सेपनि बेबायदि स्टाइल दं आरो ना बेबायदि महरनि बुस्थु दङ सिन दङ। ओमफाय बिदि खोथा खोनाया नों खोनाफेराखै बिदि खोथा आखायाव लिरनाय थाबालायनो माबा बोरैबा बेए ओरै खालामबा ओरैबा बोरैबाबो जायोलै
बे जोंबो फोथाय जाजोबा।
उम माथो सबाय बिमा थाबा थाब जिउ गोमायो। होनलाबायदों। बिखायाव सबाय बिमा थाबा थाब गोमायो नामा सोरनि सोरनि रावथाय आमफाय जा उसुबिदा मोनलायलाङो आमफाय हयबो सान नो ना हय नङा साननो
बिदिखौ सानाङा बे-बे-बे बेखारसो ओरैनो गावसोर माबा जौगानो था भाइराल जानो थाखायसो बुंलाबायो बेखौ।
उम उम उम
मिथिजानो थाखाय फैसा खामानि थाखायसो बुंनाय गासैबो थगायनाय माखासे
उम जायला लामारसै मामारसै बुस्थुखौलाय खानायखौलाय ओमफफ्राय आंबोथ नै जाय लाथदों ओमफ्राय जायलाया उनावसो खा-खानायखौ गारनांगोन नामाथाय आङो माबानाव
गारदे आंथ बे बे मास मोनसे बेखौ जायला लाथार लागोन आं।
ए ओमफ्राय दे देनांहाय सिनजानोसै होमबा
सिनजागोन ओं रजिजों रजि सिनसबासिजों सिनोसै सिनो थिनाबा सिनला
उम दिलै नोंना रजिखौलाय माथो जिदाइनबासो लागोन दा माबाखौ रजेखौ जिदाइन जानाय लोगो लोगो जोंनो ग्रोम ग्रोम अमाजों दाउजों सामजों सबायजों बिराद जाहो नांगोन आरो नों एहाय हिलाबा जोंखौ ओमफ्राय नोङो रजेजों एसे जेनेबा रजेया नोंखौ एसे मोजां नोजोरजों नायनो बिदि नुयोदा नों
नायनाय सोनायलै दाख्लैनिफ्राय बै वार्कशपनि - वार्कशपनिफ्राय एसे खेग्रा खेग्रा जादों।
ए नोंङारा एखौ जोङो मा होननांगौ आ-आबा हाबाफारि होनोनालाय जों बरआव
उम
सानसेनि हाबाफा मा होननो बेखौ उम
हाबाफारि जों मोनस आवनैखौ बायनो हायि जेबो नङा।
औ ओमफ्राय जों दा ओमफ्राय आङो माने नों खौ आहा ओमफ्राय आं जा माबा मोनो आरोना खमसे खमथ नोङो एसे माबा खालाम। बोरैबा ओ जिदाइन जायाबाबो एसेबाबो माने माबाफोर बेरायनोफोर एसे लिंला बादोब्रा एसे गोजान गोजानाव।
गोजान गोजान बेरायनो बेरायहैनानै हमजालाबायनानै फैजाबालाय
ओइ मा फैजानोब्रा आं दंना आंनो थांफाखायो आंनो हेल्प होखायो माथो नोंखौलाय आं नोंखौ मदद माबा मा होनो माबा खालामफाखायो लोगोआव दंखायो आं नोंजों जेब्लायबो आंखौ जा माबा जायो प्रब्लेम माबा दुखु दाहा जायो आंनाव माबा जानबुंङाव खौरां हर अ अब्ला नो आं जलदि थांनानै थाब थांनानै नोंखौ आङो गो हाखरनिफ्राय बोखांगोन नों गोदोदोंबाबो आं नोंखौ बोख थांगोन आं जायखिजाया गारि लायनाबाबो बोखांगोन ओ जि सि पि लायना बाबो बोख हां गास बुस्थु लानानै बोखांगोन आरो नोंखौ नों जेबो सिन्था खालामनाङा आदा जोहोलाव जोहोलाव।
बाथ्राया बिदि जाबायना
आं नोंखौ अनो मिथिबाय नों आंजोंल जेब्लाबो मोजाङै सोमोन्दो लाख लाखिबाय था आं नोंखौ बिदा मानियो। नों आंनि खोथाखौबो लानांगौ आंबो नोंनि खोथाखौ लागोन। औ जेबो आलदा बा बाथ्रा बुंनांगौ गैला।
बेखौथ' मोनथिजोबखायो।
जेब्लाबो जयै थागोन आरो थैजासे लोगोआव थागोन। जागोन दा?
बिजोब्बाय आं दे।
बुजिबाय सिदा खोथाखा गेद्दा गुद्दा गैया आरो जेंसिफोर होथेबाबो सानैजोंनो बोखारगोन सानैजोंनो दावखोलांगोन जिउनि थांखियाव स सौहैनो थाखाय।
दे बुजि जोबबाय।
औ मा बिलाइ जिउनि थांखिखौ जों मोनथारगोन सानसेब्लाबो जोङो इसरा अनो ब्ला जोङो जिउनि थांखिखौ होसोगोन आरो मोनगोनबो मेलला खोथा दङ मोनगोन जोङो बुंबाय थाखायो खामा मावनायावनो खयबार बुंबाय थाखायो नोङो बेखौ बुजिनानै सान थांखिखौ जोङो सहैगोन जेबबो सिन्था खालामनांगौ गैया।
नाजानायावबाल' जेना।
ओहो नाजायो ब्ला देरहासार जायो होनदों बेखौ बुजिनानै ला उम। सानखौ नायलाय नोङो सानखौ। साना बिसिबां पावारफुल मिथिग' बुहुमखौनो सोरां होयो बियो। आंबो बेबायदिनो जानांगौ मानसिया नोंबो आं औ बिदिनो जानांगौ
दे जागोन
सालाखौ जों सानैजों हाथरखिखौ एख्लायथारगोन खि एख्लायथारगोन लैथोनि दैखौ जोङो फोरानगोन हाननानै फोरानगोन संख्रै बानायगोन जों संख्रै आरो बेखौ फाननानै सानैजों जों सानैया जिरायगोनसो जों माबाया मावा खालि जोङो आजावगोन ल रां आजावगोनल सियाराव जिरायबाय सनानियाव राङा आजावबाय
बाफरे बा
उम होमबानो जों साक्सेस जाबाय दे आंनि सायाव माबा बुंनांगौबा नोङो बुंदो माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा बेखौ खौ सुदार खालामसै सुद्रायसै
सुद्रायनोसै ना गोरोन्थियाथ एफाग्राब जाया आंथ बुजिजोबो गिदिर हिसाबै गोरोन्थिया मानसि हिसाबै फिसा फिसौआ जायो बेखौ आं जेबो साना आरो गिदिर गिदिर गोरोन्थिया जायाखै जानाया जाहो नागाबो फिसा फिसौ बेयावहाय जेबो नङा फिसा फिसौनिफ्राय जों सोलोंनो हायो गोरोन्थि निफ्राय खिन्थु गिदिरद्राय जायोबा खिन्थु बिराद माबा आरो मुस्किल माने बेखौ बारा माबानो हानो नायगिरा फिसा फिसौआ जेबो नङा आंथ जेबो साना फिसा फिसौ मालाबाबो रायोबा आङो उम
ओमफ्राय उम
रायो गोरोन्थि जाबा रायजाखायो आंबो गोरोन्थि जायो मालाबा रायजायो खोनासङो आंबो
रायो नोंनि बायदि देरसिना नोंखौ रायगोन बेखौ एसे जोंहा उन्दैसिनि खोथा बुंनायखौ जोंबो मालाबा लानांगौ जायो। देरसिनिखौथ लाख लानांगौआनो जायो ओमफ्राय खिन्थु बेयावबो नों नायनानैसो आरो नों नोङो मोजां मोनदोंबा लादो आरो मोजां नङा बालाय औदो जेनेबा नों मोजां जाग्रोनांगोन ना अब्लासो नोङो मालायखौ मोजां बुंनो हागोन ना बुजायनो हागोन नङाबा नों आं जुदि नों नों जुदि नोंनो बिबा ओमफाय नों बैखौ बुजायोबा नों मा सानगोन बै मानसि थोइ गावनो बिदि आंलाय बिनि खोथाखौ मा लानो बिदि बुङोबा नोंहा जेबो बुंनो राहा गैला आरो गो जाबाय नोंहा खोबफुब जाबाय माबाजों ओ सायखंजों ओं
समाबो जा जानाय बायदि जाखो ना माखो?
समाथ नायनाय नां र समा नांबावगौलै जायखि जाया समा जागोन लासैनो जोंनि खामानि साख्रियाबो फैगोन सानसे बेलासे जोङो दावगानो हागोन। जोङो जेब्लाबो ओ बिरखंजोंसो जोङो बिरनानै थांगोन गोजौआव जोङो अखाफोरखौ नायदिंगोन बिनिफ्राय जों अखाफोराव दसे थांगोन आरो बिनिफ्राय अखाफोराव थांनानै जोङो आरो हा
रजि मोनाव साहा लोंहैनांगौमोनलै खेनसे
आइयै आइयै बेखौ बुंनायनि सिगां आं मानो नो सानाखै आं नोंखौ लिंनो लिंनो सानगासिनोखा नों बे खोथाखौनो बुंगासिनो ओमफ्राय मा रावजों थांगोन जों दा? नोंसिनाव सा लोंहैनो ल
नङा दाख्लै लेंनाय बायदि एसे खोनादोंमोन खान्थालफोर दंना गैया?
ए ओइ होनोमबाथ जाबाय नै आं मोनसे खोथा बुंसै हो आमथिसुवायावनो आराम थांमारसै नामा ओ बेनो एकदमबारे मोजां समदे खिन्थु बेयाव बेयाव बिदि रावबो माबा साननाय नङा। दि ओ सोमोन्दो साननाय नङा दे बिदि जाला मोनला सोमोन्दो थानाय नङा ओंखायनो बे समखौ जोङो मोजांहाय बेखौ जोङो बासायनानै दोननानैबाबो थांनांगोन जों।
औ नोङो नों खौ खौरां लाबोदो मिथिबाय जों आमथियाव थांगोन थाइजौ खान्थाल जानो होननानैल बुं। मिनथिबाय गैया माया होन बाबोथाय नो औ।
गोदै गोदै नारें खमला जागोन थाइजौ खान्थाल जागोन। अ आरामसे रंजाबोगोन। एसे द बिनि उनाव आराम रंजाखांनानै मेथाइ जाहैलायगोन द खानाव मम। नों जाहोनांगोन दे खिन्थु बेखौ।
देलै दे बेखौ मालाय सिन्था खालामदों नोंलाय बेखौ मानो सिन्था खालामदों खालामनाङा।
दे।
समथ जाबाय दे मोनाबायबो औ थांगोन दे बियो खाथांखासै। औ।